हेल' हेल'
हेलौ ओं खोनादों दासो।
औ, नेट्रक इसुस जाबाय दं नामा?
जायाखैदे एबार
खोनायाखैमोन जलदि नोंनि नो माथोखौ
थबनो खोनाग्रोआ मानोबा बिदि जायो फार्ट'आव हेलो-हेलो' जाग्राखायो।
औ-औ मा खालामदों?
हाखरफोराव थामफ्लै अरजासोबाय
अ फुरा साइलेन्ट ना? जेबो गैयाना बइस,
फुरा सायलेद रावबो गैया,
जाथ'वाखैबा
जाथ'वाखै थाङाखैनो आं दा न'आवनो
औ
हाखरफारावनो दङ दाबो
खैथा सोआव थांगोन बादि
दालाय नों ना नौ ना रिमनसो
हा
न' आवना रुमावसो
आंङो न'आवनो
ए
उम खैतासोआव थांगोन बादि न'आवलाय
न' आवलाय न'उनावनो दंखायो गाज्रिबाबो थांसै आरो
अ अ -अ ओरैनो खबरफोरा मोजांबा
ख'बरा मोजाङैनो दङ नोंथां दासा
उम
नोंथां नालाय
मोजां आनो गरम थारना बोथोरा दिनै अखा हादों नामा नोंसोरनिथिं
अखायाखै एसे मोस्लाबदोंमोन गाबोनफोरसो हायो नामा थाय।
जोंनिजों दहाय हानानै थांखांबाय।
हामारदो नोंस
दा औ हादों दा गैथ'वा दा खोमसि आरो। हाथरखि दंसों अखोराङाव दा।
ए जोंनिखै हाखर एबार हाथरखि गैया जोंनिथिं हागोन नामाथाय हराव।
ओम दहाय सारितासोआव बुदजा हादोमोन मोफ्लामयबाय मोफ्लामलायनाय हादोंमोन दा गैया।
ऐ जोंनिथिंबो हानायबा हामगौबो इस्रे गायनाय फुनो दङोमोन।
उम ददसेल' हादों बेबो पासता सयतासिम हानानै गैलानो माने ग' अखा हाबाबो माने गर'मानो जोबाखै आरोना थान गर'मानो गर'म आरो अखा हाबाबो थान्दा नङा इदि। अयतासार गर'मद्राय होदों एबार।
उम ओमबा दैयानो जायाथां अखा हानायनि नाम
ओहो दंग'आव दैयानो गैया रानलाय लांबायसो। सान्दुं दुंबायना ओमफाय बालाफोरा होथेनानै दं खोमा दंग'आव दैयानो गैया जोना दंग'निफायसो फैयोना दैया।
जोंनाबो दंग'आलाय दङ किन्तु जाहानि खोनादों
अ
जोंनाबो दंग'लाय दङ खिन्थु दंग'नि दैया सहैयानो जों फोथारालासे।
अ जोंनालाय प्रब्लेम गैया आरोना माइ गाया नालाय प्रब्लेम गैया जोंहा।
नोंसा माइ गायामोन न'? होम?
माइ गाया जोंहा।
होनबालाय हा दंना गैयामोन हा दंना गैयामोन?
हा दंमोन फानदों।
ए दा गायनाय गैला होमबा?
ओहो।
उम दहाय खोन्थादोंमोनदांं न'?
बुङाखैमोन।
मोन।
औ
जोंथिं इसे
बे जाना न' जाना हानाय खिना दङ।
अ
बायनो नाङ
जों अ जोंहा दंमोन ओमफाय आधा माने गोदो जों ओन्दैबानो फानदों ओमफाय न'आव जानो आनथा गायनो थाखाय दंमोन ओमफाय दा बेवहाय गय गायबाय।
अ नोंसोनिथिं गइ मोजां जायोना आरो?
औ
जोंथिं आरो गइया जाया।
उम।
जोंथिं गय नु'आनो आरो गय फिथाइानो थाया
हम।
गय दंफाङआालाय दङ खिन्थु फिथाइ थाइलाय बारा खाय गय दं बागान बानाय
अ नोंसोरनिथिं गोजौ गोजौ जायोना गयया आरो
उ गोजौ गोजौ जायोथ' आरो थारमाने थायनो रोङा गोजौसो जालांबाय थायो।
अ जोंना आरो गाहायावनो खाबानो मोनलायनाय ऐफोरबायदि जायो आरो। आखाइजोंनो खानो हायो आरो जोंना। जोंना खरान नालाय जायगाया ओंखायनो जायोलाय।
खराना दैबो दै माबाानाङाना बारा खरान इफोरदियावसो जाखायोना आरो इफोरदिया
थ' हाया मोजांलोय नोंसोरथिं
उम माइआबो मोजाङानो जायो जोंनि औ माइयाबो मोजाङानो जायो जोंनिथि माइफोरनि एख' बिदि टेनसन गैया आर दैनिबो खालि अखा हायाबाल' थाब थाब गायनो हाया बेफोरबायदि ख बेबायदि फैयो आरो नङाबा थ' एख' प्रब्लेम गैया मोजाङानो।
जोंथिंबो रावबो गायनो हाथ'वाखै हानायालाय खिन्थु नै पास थारिखफोरनिफ्राय मोजां अखा हागोन बायदि नांदो बेनिफ्राय गायबाथाय दसेनो गासैबोथ' मोनखागोन आरो।
अ
ओमबानिया थाम थुम गायलायसिगोन मानसिफोरा बयबो
जोंनिथिं आरो बांसिन फ्रायानो बिदि गय गायजोबना लाबाय हा माइ गायग्रा हा बिसि बिगा ओमफ्राय आरो जोंनिथिं दानो हालेवनाय हालेवा आरोना एसे सम नांबावगो
ए
माइ गायनो थाखाय सम नांबावो जोंनि दिं हालेवनो थाखाय।
म जायगाया बेलेगना नोंसिथिं मोजांलैमोलाय ग
न'आवनो गायोबा?
उम न'आवनो गायो से
औ
सारिबिगासो दं दांलोय गायनाय
अ
खानसेबा खाननावनो फोजोबो आरो हाजिरा लिनानै बुजा हाजिरा लिंखाबाय।
अ औ सारि बिगासोबालाय। अ सार खा
नङाबा लिंनांगौ ना
गायजोबनो हायो अ
साननै खाननै गायोयो साननै गायो ज जायगाया बेलेग बेलेग दंनाय ना दानि आन्दलना आथिं इथिं रोङैसे थिग गोजांसो दोङो एसे रो ओमफ्राय बिथिं सानसे नैथिं सानसे लायो आरो।
अ ओहम जोंहा एबार एबार नङाबा नेक बिसोनिफ्रायसो गायगोन खोमा गायगोन होनदोंमोन टु थावजेेन टुइन्टि सेभेननिफ्राय गायद अ' बेलेगनि लाना लानाय ना मानानैखौथ' मिथिया। गायोनो होन्दों आरो बेलेगनि माने ओइ मामालाहानिनो हा दंमोन जोंहानि। ओमफ्राय दा मामा मोना गुवाहाटियावसो थायो नालाय थ' रावबो गैया गायग्रा ओमफ्राय गायनोलाय गायनो होदों। जोंहा आरो न'आव थायाना रावबो हौवा मानसि। हिनजाव मानसि गोजाल' न'आव थायो। हौवा मानसिया माने गैलाना जोंहा बाबा गैया नालाय साथामल' नालाय हौवासाफोरा बाहेरायाव थाजोबो। ओंखायनो गायथ'वाखैमोन माने।
ए
गायग्रा हाबो गैखाया नालाय ओंखायनो एबार टु थावजेन टुइन्टि सेभेननिफ्राय इनिफ्राय गायगोनय होनदोंमोन नेक्स्ट यारनिफ्राय। गुबुननिफ्राय लाना गायगोन ना मागोनथाय बेखौ मिथिया।